हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों दे
अ नोंथाङा सम दङ ना
फरायनोसै औ दोङ नोंथां
अ दिनै होनबा जोङो माने
ओ‌ दाउ अमा फिसिनायनि बागै एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां औ नोंथां सावरायजागोन
अ आदसा
औ
जेनेबा गोदोनि दाउ अमा फिनायनि
जेनेबा बिदिनो आगोलनि
आगोलनिफोरा माबायदि
मोन ओमफ्राय आरो दानि गोदान मुगायाव माबायदि जालांखो बेफोरनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन औ हागोन नोंथां जोंना गोदो गो गोदा बुंनो थाङोब्ला आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा दाउ अमा फिसिनायाव जोबोद आखा फाखामोन ओ जोंना ओं बिदिनो गोबां जिब जुनार फिसियोमोन आरो मोसौआनो जा बोरमायानो जा दाउ अमा बे थ' फिसिखथारोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेबायदि जोंहा फिसिनाय जाला गोदोथ' जोंना बिदिनो ओ दाउ अमा फिसिनो थाखाय एबा आबाद मावनो थाखाय माने ओ जोंनि बर'फोरा ओ बांसिनानो ओ हाजो हाजो सेर सेरसो दैमा दैमा थानाय एबा हाजो सेर सेरसो बेफोर जागायावसो थायोमोन दाउ अमा फिसिनाय बा बिदिनो मोसौ जुनार बिदि फिसिनो थाखाय आरोना । ओमफ्राय बिदिनो ओ आबाद मावनो थाखायबो औ बेयाव जोंना माने बर'फोरा हाजो सेर सेर थाहैनायाव जोबोर मोजां सुबिदा जायोमोन आरो ना बिदि दाउ अमा फिसिनो थाखाय माने गोबां गेदिर गेदिर जागा थायोमोन ना ओ बिदिनो माने न'फोरा एसे गोजान गोजान मोजां जायोमोन आरो फिसिनो औ ओमफ्राय ओ बिदिनो आथिखालावथ' बिदि फिसिनायखौ नुनो थांला जोङो जोंना माने जागा फोराबो एसे खम जाबाय नालाय बांसिनानो न'खर जाजोब्बाय बिनि थाखायनो बांसिनानो ओ जोंनि ओ बर'फोरा एबा बिसोरो माने दाउ अमा खौ बारा लाला आरो लायो लानाया माफा मानैल' लायो नाथाय गो-गोदोथ' जबोर बुरजा बुरजा लायोमोन
औ
औ बिदिनो अमाखौनो न'खरसेयावनो बिदिनो मानै माथाम नि बारा लायोमोन आरो गोदो नाथाय दानियाथ' मासेल' नुनाय मोनो मासे मासेल' लानायखौ नुनो मोनो ।
औ
ओम जागाबो गैया नालाय ।
ओम
औ आंथ' बेखिनिखौनो मिथिगौ नोंथां ।
आदसा ओमफ्राय दानि जेनबा दा दा बायदियावहाय माबोरैहाय दानि मानसिफोरा माने ओ माबायदियै माने अमाफोरखौ फिसिनानै हाथाय बाजारफोराव फानो नोंथाङा एसे फोरमाय हरनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन आङो माने मा होनो जोंना खायफा न'खराव आरो ना बिदिनो बिसोरनिया जागायाथ' गुवार गुवार आरो ना खायफा आरो ना बां सिनानो ओ जागा फिसानि थाखायथ' मासे मासे लायो नाथाय खायफाया बिदिनो अमाखौ खौ ओ जागा थानायफोरा एसे बुरजा लायो खनसेनो माथाम माब्रै गाहाम माब्बा गाहाम बिदि लायो । आरो खायफाया ओमफ्राय बेखौ फिसा जाहोयो ओमफ्राय फिसा जाहोनानै बिदिनो फिसा ओ फिसाया एसे देरबाथाय हाथायफोराव लांनानै बेजोंनो न'खर सालायनो थाखाय रां खामायो आरो । जायखौ माने बिसोर अमा फार्म बानायनानै बिदिनो गोबां अमा फिसि नानै बिदिनो ओ गावबा गावनि न'खरखौ ओ सोलिनो थाखाय गोबां हाथाय बाजारफोराव लांनानै फानहैयो औ बिदिनो जोङो अमानिल' नङा ओ दाउफोरखौबो बिदिनो फार्म बानायो ।
ओमफ्राय औ । ओमफ्राय मोसौफोराथ' आथिखालाव माने जोंना मोसौजों माबा हालेवला नालाय । ओ बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो बेनि थाखायनो जों गोबां न'खरनि ओ न'खरफोरावनो मोसौखौ नुनो थांला आरो बुहुद खमानो नुयो ।
औ ।
औ । नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो ।
फोरमायलांनि आं एसे । जिहेथु नोंथांङाथ' बुंलांबायानो माबायदिहै फिसिनाय माने बेफोरबायदि नङा नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ।
औ जेनेबा आगोलनि जेनेबा दाउ अमा फिनायफोरखो
आगोलथ बिदि माने
ओ बारा बेसेनफोराबो बारा गैनो थाङामोन नङा होनबा जेनेबा बिदिनो दाउ अमा बेफोरनि दामफोराथ' माने इसिबां गोबांबो नङामोन जिहेथु ओ एमान दाम गैयिनि थाखायनो माने बुरजा फिसिबाबो माने इमानबो रां मोननो थाङामोन आरोना आगोलनि आगोलनि मुगायाव ।
औ ।
औ । जेनेबा आंथ' खोनानो खोनाबोनाय बायदिबाथ' आबै आबै आबै आबौमोननिखो माने ओ जेनेबा बिदिनो थाइसे थाइथाम थाइब्रै बेबायदिल' मोननाय खोनायोमोन आरोना जेनेबा दाउ बिदि थांनायफ्राव अमा फोरनि माने बेसेनाथ र बायबाबो बारा जागोन नङा होमबा? बिदिनो था औ आरो मा होनो ओ बिदि दानि जुगनि बायदि ओमफाय माने दानाबो गैयामोन माने बाहाय एसे खम समनि गेजेरावनो मा बिसोरखौ फेदेरनानै माने एसे समनि माने मास मोनसे मास मोननैनि गेजेरावनो माने बिसोरखौ फाननानै बेफोरबायदि दाना होनानै अ बिदि जाजोबबोबाय नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां ।
खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां ।
हेलौ ।
औ खोनादों नोंथां खोनादों आंङो खोनागासिनो औ । औ ओ दानियाथ बुंनो थाङोब्ला ओ औ ।
मा होनो
दानियाथ माने खायफा खायफा मानसिफोरा बिजनेस मावो नङा होमबा नोंथां? औ ।
औ आरो बिदिनो माने बिसोरो बुरजा फिनाय जाखायो आरोना जेनेबा दाउनि बिजनेस जा अमानि बिजनेसानो जा बिदिनो गोबां दङ बिजनेस मावनायाथ राहायाथ बहुद दङ नालाय जेनेबा नोङो मोस निबो खामजायो मोसौजों माने मोसौ गाय खौ माने फिसा जाहोनानै बिनि गाइखेरखौबो फाननो लांनानै माने रां खामा होननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोंनिया। दाउ अमा दाउ अमाफोरखौ बुंबाथ' दानिया दानिया जोङो माने जेनेबा ओ दाना मोनो नालाय बिसोरनि एक्सट्रा माने बिसोरनि माने ने देरनायाव माने बिसोरखौ माने मदद खालामो माने खम खम समावनो माने बिसोरखौ देरखांहोयो माने दाना दानाफोरा दानिया ओमफाय बिसोरो बेखौनो माने दानियाथ' रागोलनि बायदि थाइसे थाइनै थाइथाम बिदि माने बिदिनि मुगा गैला ना दानिया गोदान जाजोबबाय नालाय जुगाबो सोलाय। बाय माने दामफोराबो एसे बारालांबाय दाथ' आरो अमा मासे फाननो थाङोब्ला अमा फिसा मासे फाननो थाङोब्लाथ' माने जेनबा थाम रोजा ब्रै रोजा ओरै माने मासेयावनो बिदि रां माने मोन मोननो हायो आरो ना अमा फिसा मासेनियाव।
आरो अमा गोदिरबाथ' एसे दामा बुरजायानो जायो औ।
औ अमा बेदराथ' दामा बुरजा जायो बयसो आरो। बिदिनो दानि मानसिफोरा माने खायफा खायफा ओ माने नआवनो फार्म बानायनानै माने अमाफोर खौ माने बुरजा खालामनानै माने बिदिनो बुहुत रां खामायनो हायो आरोना माने। खम सम खम समनि गेजेरावनो माने बिदिनो दाना होनानै माने गोदिर खालामनानै माने रां खामायनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों आं आरो ना।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनोन हागोन नामा नोंसोरनि माने जा जागाथिंजाय माने बिदि अमा फाराम बानायनाय दंना गैया?
औ नोंथां ओं हागोन नोंथां जोंनिथिं बिदि गोबां अ गोबां नखरावथ' गैया एसे खम नखर दोंङो आरोना बिदि अमा फार्म खुलिनाया। या अ न खाथियावनो बिदिनो माबबा सयथा गाहाम लानाय दोंङ आरोना बेजोंनो बिसोरो ओ अमा फिसा जाहोनानै। अमा फिसा जाहोनानै फानो आरो। अमा फिसायावबोथ' बिदिनो रां खामायनो हायो औ। गोदोर अमा गोदोरावबोथ' रां मोनो बिनिनो बिसोर नखर सलायलांङो आरो ओमफाय जोंनिथिं बिदि। बिदि आरोना ओ अमा फिसाखौथ' जों गामि ओनसोलावनो बिदि हाथााइफोराव लांनानै फानहैयो ओमफाय अमा गोदोर। जोंनिथिं ओ अमा गोदोर माने बिदिनो ओ फास माहा ओ‌ बा बा दान एबा द' दान जानाय उं अमाफोरखौ जोंनिथिं माने गोजान बेलेग-बेलेग जागानि फैनानै गुबुन जागानि फैनानै लांफैयो। ओमफाय गावसोरनि ओजों सहराव फानहैयो आरो
औ-औ
औ जोंनिथिं माने सब ओ ननि गोजा बुस्थु मोनजोबो ना बिदि। गुबुन ओ मुलि होनानै बानायनाय मोना नालाय। ओंखायनो ओ जोंनि जागानिफ्राय लांफैयो आरो गोबां मानसिफोरानो ओमफ्राय ओ बिदि बिदिनो ओ नआव फिसिनाय दाउआनो जा एबा अमायानो जा बेफोरखौ जोंनिया सहराव लांना फानहैयो आरो ओमफाय गोबां रांं रां आरजिनो हायो बिनिफ्राय
औ-औ
औ बिदिनो ओ गोबां ओ रां खामायनो मदद होयो आरो बेफोरो न'खर सालायनो थाखाय
औ-औ-औ नंगौ आगोलनि बायदिथ' मानो खम बेसेन नंला नालाय दानियाथ‌' आरो दामा बारायजोब्बाय नालाय बिसोरनि बेसेनफोरनि दामा मेगन थाइगंनि दामफोराबो एसे बारायनो हमबाय । बेनिखायनो बेफोरनि दामाबो एसे
औ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव एसे खम रां मोनबाबो जोंना सहराव लांना फानहैयो नालाय बेखायनो गोबां-गोबां माने डाबोल सिन ओ रां आरजिनो हायो आरो जों गोजान जायगायाव लांनानै जोंनि जायागायाव ओ खम ओ खम फैसा मोनबाबो
औ टाउन सिस्टेम जागायाव दामा बाराबो मोनो नंङा होनबा नोंथां ।
औ नोंगौ नोंथां ।
औ बि दिनो नोंसोरनि लागोआवहाय माने अमा फिसाफोरनि बेसेनफोरा बेसे-बेसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
अ बिदिनो अ थाम रोजा ओ नैरोजा खोना नोंथां
औ
आं-आं मिथिया माने आं बारा बिदि ओ हाथायाव हा थांफेराखैना बिनि हाथाइयाव ओंखायनो आं बारा मिथिया नोंथां । नोंथां नोंथांमोननिथिं बेसे नों मिथिगौ नामा?
अ जोंनि-जोंनि लागोआवथ' माने हाथाय बाजारावथ' दा बिदिनो ओ जेनेबा माने अमा फिसा जेनेबा बुन्दा बुन्दि थायो नालाय ओमफ्राय बुन्दा एसे मोजां ओमफ्राय मोजां साइसनि ओमफ्राय बुन्दाफोरखौहाय माने ब्रै रोजालागै मोननाय जायो आरोना जोंनिथिंजाय ओमफ्राय ओमफ्राय आरो माने जेनेबा बुन्दि बुन्दिफोरखौहाय जेनेबा
नैजौ नैजौ नैरोजा बाजौ रांफोराव मोननाय जायो आरोना बिदिनो थामरोजा गाहामाव बुन्दिनिया एसे खम जायो माने दामा ।
अ बिदिब्ला नोंसोर नोंथांमोननिथिंबो अमा फार्म दङ नामा?
औ जोंनि जा जोंनि लागोआवहाय बिदिनो मोन मोन न'खरथाम न'खरब्रैसो दङ आरो ना बि बिदिनो अमाफ्रा मा ओ बिदिनो न'खरसेयाव जेने बा दसथा ओरै ओमफ्राय न'खरसेयाव ओरै फन्द्र' था न'खरसेयाव माबबा ओरै माने दासो जागायजेन हांदों माने बिसोरो अमा फार्मखौ माने गोदान नालाय बिसोरना बारा ओरै लाबांथ'वाखै आरो ना इसोरो । औ
औ ओ ओमफ्राय जोङो बिदिनो अमानो मा मा आदार होयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना